खोनादोंनाा नोंथाङा औ खोनागासिनो।
नोंथाङा मोजांयैनो दं?
औ आं मोजाङैनो दङ।
अ आं नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो लादों नोंथां। नोंथाङा आंजों सावराय फानो हागोन ना औ। दा ओ आयदायानो जाहैबाय जे दावबायनाय दावबायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो लादों। दावबायनाय होननानै बुङोब्ला औ नोंथां दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों सरासनस्रा सुबुं जिउनि माखासे बिथिंफोरखौहाय जों लानो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नांगौ।
जोंनि सुबुं जिउआवहाय सानफ्रोमबो जिउआवहाय जेनोखि सोलायनाय फैयो बै सोलायनाय फैनाया जों सुबुं माहारिनि जे दावबायनाय माखासे बिथिंनि गेजेरजोंहाय जानानै फैयो। नङा होमबा नोंथां।
औ।
दा बेबायदिनो नोंथाङाबो बे दावबायनायनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंफोरथि होनो हागोन ना?
औ हागोन दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों मोनसे रोखोमनि जेनेबा गावनि गोसोखौ दोनहोनो बा दावबायनाया मोनसे सुबुंनिनो मोनसे से आंगो जायखौ जोङो ओ गासिबो मोजां मोनसे होनानै मिथिनो हायो जेनबा दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां माखासे बिथिंफोर मिथिनो हायो नङा होमबा बेबायदि दावबायनाया जोंखौ गोबां मा होनगोन बेखो मा मा होनो दावबायाथ' गोबां ओ गोबां हेफाजाब हेफाजाब होयो जेनेबा बायदि बिथिंखौ मिथिनो बायदि गोबां खामानि दामानिफोराव आरो माखासे माखासे हारिमुवारि थासारि हारि बे रांखान्थियारि थासारि आरो दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय लोगो लोगोनो जों बै बै बै जायगासिम जायगाजों जोङो गोरोबफानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव जों बिसोर-बिसोर-बिसोरनि बायदि सलिनो गोनां जानानै जों गावनि बिसोरनियाव थानाय थानाय बायदि बायदि रोखोमनि थासारि आरो जोंनियाव थानाय बायदि रोखोमनि थासारिखौ जों थासारिनि फारागथिखौ जों हमनो हायो आरो बेनि अनगायैबो सुबुं जिउआव जोबोद मोजां माखासे नले गियान लाबोनानै होयो जायनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन
नंगौ नोंथां।
आरो औ नोंथांङा बेबायदि मोजां गोसोआव थानाय जागाफोराव देरनानै माखासे नस लानो मोनबाय मा बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां हागोन। दा बबेबा मोनसे बे जायगायाव थांनानै नोंनि नुफेरै जायगायाव थांनानै नोंनि गोसोआ जेनबा थांनाय लोगो लोगोनो बै नुफेरै जायगाखौ नुनायनि गेजेरजों बैनि समायना आरो बेनि आबहावानि सोलायनाय बायदि बायदि ओ थासारि आबहावाजों गोरोबहैनानै गोसोआ खोब गोजोननाय मोनो बेजों लोगोसे बै जायगायाव सहैनानै बा दावबायनायनि गेजेरजोंहाय माखासे सोलोंथायारि बिथिं ओ जायफोरनाखि थुनलाइ बायदि सोरजिनो थाखाय ओ खोब बोलो मोनो मानोना बै जायगायावहाय दावबायहैनायनि गेजेरजों बै जायगानि समायना नुथाय आरो बिनि आबहावाखौ लानानै ओ माब्लाब बेबा समावहाय खन्थाइ बिदिनो सल' सुंद' सल' बायदिफोरखौहाय सोरजिनो खोब खाबु मोनो नोंथां।
नोंथाङा बेबादि माबाफोर गोसोखांथाव जागाव दावबायनो दावबायफेरबाय नामा?
ओरैनोथ' नोंथां आं एथबां दावबायनाय जाथ'वाखै नोंथाङा बबेबा बेबायदि जायगायाव बेरायनाय जादों नामा?
ओ बेरायनायाथ' आंबो बिदि नोंथांनि बादिनो बिदि जेरावबो जेनेबा गोजों बिदि जायगायाव बेरायनो मोनफेराखै खिन्थु खाथि खाला बेफोरबायदि ओ माखासे सोलोंथाइ बिथिङाव जेरैबायदि बिदि गुवाहाटि साइड आरो बेफोरबायदि रंगा बिदि साइडआव बेरायनो मोनदों आरो जेनेबा ओरैनो बेरायनाया सोलोंथाइ जेनेबा जेब्ला सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव आङो दावबायनो मोनदों बेनि अनगायै खाथि खाला जायगा बिदिथ' दावबायनो मोनाखै ओरैनो थांदों। जेनेबा पिकनिक स्पट बेफोरबायदिफोराव एफा एनै मालाबाफोर गोसो जानानै थांनाय बिदि गोसोआव दङ आर ना
आ नंगौ नोंथां जोंना बे दावबायनाय मोनसे हाबा फोरिनि गेजेरजोंहाय मोनसे समाजखौहाय सोलायहोनाय आरो बै समाजखौहाय ओ माखासे हारिमुवारि गोरोबलांनाय बायदि बिथ बिथिंखौहाय जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। जायनि जाउनावहाय जाय सुबुङा मोनसे जायगानिफ्राय दावबायहैनानै बै जायगानि माखासे ओ समाजारि हुदा बा बायदि बिथिंफोरखौहाय सोलोंनानै फैनानै गावनि जायगायावहाय बै समाजनि माखासे समाजारि बिथिं ओ बिथिं बा नेमखान्थिफोरखौहाय ओ बाहायफैनो हानायनि गेजेरजों बे समाजा सोलायनाया फैयो
नंगौ नंगौ।
दा सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला जों दावबायनायखौ ओरैनो सुबुं जिउनि बिथिङाव लायालासिनो जों मोनथाम राहाजों दावबायनायखौ जों नुनो मोनो। बैफोर जाहैबाय हाजों दावबायनाय दै लामाजों दावबायनाय। आरो अख्रां लामाजों दावबायनाय नङा होमबा नोंथां दा बैफोर मोनथाम लामानि जे दावबायनाय बैफोर ओ लामानि सोमोन्दै नोंथाङा बबेखौ मोजांसिन मोनो बिनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ अख्रां लामा दै लामा आरो मा होनदोंमोनलाय नोंथाङा।
हानि लामा
औ
अख्रां लामा दै लामा आरो हानि लामा।
औ औ मोनथाम रोखोमनि लामा थायोना मोनथाम रोखोमनि दावबायनायनि गेजेराव होननानै बुङोब्ला आंथ' बिदि ओ अख्रां लामाजों बि दावबायफेरनो मोनाखै आरो दैनि लामाजों बिदि दावबायफेरनो मोनाखैना बिनिखायनो हा लामाजोंनो दावबाय खायनो आङो ओ दासिम आंनि मिथिनायाव आङो। साबसिन होननानै आं गावखौनो मिथिनो मोनो आरो ओ जेनेबा हानि दावबायनाया गोबां रोखोमनि जेरैबायदि मथर मटर गारि मटर साइकेल आरो बि रेलगारि बिदिजों दावबायनाय दङ नालाय आङो। बांसिन समावनो रेलगारिजों दाव दावबाय ओ नो जोबोद गोसो गुदुं जायो आरो मोजांबो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला ओबे गुबुन गुबुन
अ
ओ गारिफोरजों बेरायनानैसो आङो ओ रेल गारिजों दावबायनाय मोजांसिन मोनो गोबां रोखोमनि बेवहाय जों गोबां ओ गोजान गोजानसिम थांनानै माखासे मेगनजोंनो नायनानै गोबां मिथिंगायारि बारहावाफोरखौबो बेजों मोनदांनो हायो आरो गोबां बिदिनो जागाफोर मोजां मोजां नुलाङो आरो बेनि अनगायैबो ओ औ बेनि अनगायैबो मटर गारि फोरजोंनो जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगासिम थांनो हायो जेरैबायदि सम बायदि जों सम होसोनो हायो आरो माखा मायावबा हरखाब गोनांथि जाब्र'बाबो जों थांब्रबनो हायो आरो
थारैनो नोंथां जोंनि बे हा लामाजों जे हा-हानि लामाजों दावबायनाया खोब मेहेरगोनां जायनि जाउनावहाय जों मि थिंगायानि बायदि मैया ओ जे थासारि जों बेखौहाय मोनदांनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बैयै बुंनो थाङोब्ला नोंथां जे दावबायनाय बे दावबायनाया ओ गोदो गोदाय आजै आजौमोननिफ्राय लानानै दिनैसिमाव गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां जेरै गोदोनि स मावहाय जोङो आथिंजों दावबायोमोन नङा होमबा दा आथिंजों दावबाय थांनायनि उनावहाय जोंनिया साइकेल फैबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
साइकेलनि उनावहाय मटर साइकेल नो ना बेनिफ्राय गारिनो बैफोर माखासेनि उनावहाय जोंहा उम अख्रां लामाजोंबो दावबायनाय दैनि लामाजोंबो दावबायनाय बैफोर माखासे दाउ बायनायनि राहा एबा लामा फ्रा जोंनि बे ओ मुलुगनाङारि जानाय एबा बिगियानारि गोहोमनि जौगानायनि थाखाय जादों होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ बे बेनि गेजेरजोंनो आङो नोंथांखौ सोंनो लुबैदों आरो खोनादोंना नोंथां औ जेनेबा गो औ गोदो जेनेबा जों गोदोनि दावबायनाय आरो आथिखालनि दावबायनाय ना गोदो माबायदियै आरो माबायदिमोन आरो गोदोनि दावबायनाया माबायदिमोन आरो आथिखालाव मा बोरै सोलायखो मा मा माबोरै मा जाहोननि थाखाय सोलायखो आरो बे सोलायनाया मोजां नंगौ नङा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
जागोन नोंथां दा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि आरो आथिखालनि जे दावबायनाय बैफोर सोलायनायनि जाहोनावनो जे ओ बिगियानारि बिथिङावहाय जौगासारनाय बेखौ जों बुंनो हायो दा गुबै बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि दावबायनायनि सोलायनायाव जों समखौहाय माखासे समखौहाय जोङो ओ लाखिनो हादों एबा सेभ खालामनानै दोननो हादों जाउनाव गोदोनि समावहाय जोङो आथिंजों हान्थियोब्ला गोबाव सम लायोमोन नाथ थाय दानि बे बिगियानारि बिथिङावहाय जौगानायनि जाउनावहाय जों खम स मनि गेजेरावनो ओ बै थिखानाय बा थां। खिजानाय जायगासिम जों सहैनो हायो नङा होमबा नोंथां। दा बैफोर माखासे माखासे। जे सोलायनायनि गुबै जाहोनानो जोंनि बिगियानारि बिथिङावहाय जौगासारनायखौनो जोंनो बुंनो नांगोन।
औ थारैनो सैथो नोंथां।
अ दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथनोसै।
अ जासिगोन दे नोंथां।
जासिगोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
अ दे जागोन दे।